हेल' खोनादोंना?
मा खालामदों?
ए बहाबा थांनायनि फ्ले बहाबा थांनायनि प्लेनिं दं
थांनायनि फ्लेनिंया दंमोन औ
हो ए माबाफोर बिजनेस दं खो बिजनेसनि खामानि खोमा ओ
ओफ्राय अमानि माल बै दखाननि माल साप्लाय
ए ओम ओम आंबो नै खामानि मावगासिनो दङ
ओ हालौदों ना? खोनादों मा खामानि मावदों
आंनि खामानिया ओइ एसे ओ मा होनो
बागान खालामगासिनो दं आङो
ओ बागान ना ओ ओ ओ ओ मा खबरमोनदों
आङो बै गय फुलिखौनो गायगासिनो दङ
अ दे दे दे
गय फुलि गय फुलि गायदों ओमफ्राय बिदिनो ओरै औवाबो गायसन गासिनो दं गायला गासिनो दङ
ओ ओम ओम ओम
दा बायदियाव गायनांगौना?
ओ ओ ओ ओम अ ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों
औ दे
ओम बे बर'नि अनला ओंख्रि मारै संयोमोनलाय?
अनला ओंख्रिखौथ' हिनजावफ्रासो साबसिन रोंगौ बे बुस्थुखौ दा अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला जोंनो माइरं नांगौ नामा माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोयो। गोरलै न'नि गोरलै माइरंबा मोजां सोमनानै दोन रोबाय बिनि उनाव जोङो माइरंखौ रुइहोनानै। बेखौ जोङो गुन्दै खालामनांगौ गौ। गुन्दै खालामनायनि उनाव जों जोङो बेखौ माने संनाय जायो आरो। जोङो दै गुदुंखौ फुदुंग्रोदो।
बिन उनाव जोङो माजों सङो हमना लादो दाउजों स सांबाय हो दाउखौ जोङो मोजाङै समनानै फोमोनग्रोदो। एवखांनायनि हालदै मस सिस्ला संख्रि बानलु गासैबो फोजोबनानै माने जा थावथाव म मोजाङै फोमोनग्रोदो बेनि उनाव जोङो दै होद दो दै होनानै बिनि उनाव जोङो अनला आ अनला गुन्दैखौ जोङो माइरं गुन्दैखौ माने ओंख्रियाव होदो आरो सिफ्र सिफ्र बेनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौ होदो बिनि उनाव खारै होदो।
खारै होनानै मोजांयै सोमोन्दो आरो जालायजासे बेनि उनाव जोङो जानो हाबाय आरो माने आंबो बारा रोङा जाहैबाय हिनजाव फासो मोजां साबसिन रोंगौ ओम संनो संनायखौ सावनाया नों हिनजावफोरनिसो बांसिन खामानि नालाय हौवाफ्रा माने सङोब्लाबो खम बांसिन मानसियानो संबाङा आरो हौवाफोरा नोङो बायहेरायाव हो
नोंथाङा अनला ओंख्रिखो जानो जोबोद गोथाव मोनौ नामा?
अनला ओंख्रिखौथ' जानो बिराद गोथाव मोनो आङो
ओ
मिलौलायो संनो गोरोंफोरनि संनाया जाफेरबायना नोंबो अनला ओंख्रिखौ?
जाबाय जानाया ओं जाबाय जानालाय बेनो संनायखौ बारा आं संफेरा नालाय बारा माबा मोनजोबा जोङो
उम उम उम बारा संनो रोङा ना? जों हौ फोरा माने बायहेरायाव खामानियाव ओंखारो नालाय संनाय खावनायाव बारा बेस्थ' खाज जानो हाया जों ओरै हिन्जावफोरा बांसिन बिदि संनाय खावनायाव माने रोंसिनगौबो बेनिखायनो जोङो बांद्राय संनायाखौ खावनायनायनि आइडिया गैया नङा होनबा उम
नारजि ओंख्रिखौलाय मायदि मोनो जानो?
अमा मेजेमजों औ गोथाव मोनो आङो ।
गोथाव जायोना?
ओ गोथाव जायो अमाजों मजा जागोन हो जायो
मा नारजि ओंख्रि खौ जा ए
बहुद गोथाव मोनो आङो औ जानांगौ उदैफ्राबोे देहाफ्राबो मोजां जायो थान्दा थायो ।
ओम ओम सुगारफोर गोनां फ्रा जानांगौ नामा?
सुगार गोनांयाथ' जानांगौ औ गोखा जिनिसखौ बांसिन औ सोरबा गोनांथ' बांसिन जानांगौ आरो गोखा जिनिसखौ मोजां देहानि थाखाय आंथ' बिदिनो बर' अनला बिदिनो नारजि सबाइ दाउ खुमब्रा हांसो बेफोरबायदिखौ गोथाव मोनो आरो ।
ओ ओ ओम ओम
मैथा ना बेबो गोथाव जायो अमा अमाफोरजों गोथाव जायो मैथा ना मैथा गोखैजों
दा ना मोनसोगारो नामा?
मोनायाथ' दा औ मोनो मोनो ना जा ना मोनो ओ
मोनो मोनोना अ उम दाबायदियाव नाया बिराद फुवानो हगारो हगारनायालाय आरो आज-आजिखालि दैफ्राबो नोङो सेरखम अखा हाला नाफोरखौ बेसेबां मोनलाना आगोलनि बायदि
औ
गोदोफोरसो बिराद ना मोनो मोननो खोनानाय बायदिब्ला
ओ नंगौ नंनायालाय
उम
उम ओमफ्राय
ओमफ्राय आङो थांनाया जेरावबो थांनाय जानाय नङा? न'नि खामानियावनो बेस थ' आङो दासान्दि।
औ